औ
औ खोनादों नोंथां।
आदसा बिदिब्ला नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोनानै लानाय जाबाय औ ओ नोंथाङा साउन्डफोरखौ मोजाङै होनानै लादों?
औ लादों नोंथां
औ दा बिदिब्ला आङो नोंथांजों दिनैनि बे दान्दिसे समाव आं नोंथांजों बेफार फालांगि एबा बिजनेसफोरनि सायाव सावरायनोसै
औ सावरायजागोन दे नोंथां
बिदिब्ला आं आंनि सायाव आं जेसेबांनाख खि मोनथिनाय दङ एबा आंनाव जेसेबांनाखि रोंगौथिफोर दङ बिजनेसनि सायाव एबा बेफार फालांगिनि सायाव आं नोंथांजों बेखिनियाव सुंद'यै ओ सेयार खालामनोसै
औ जागोन
थारैनो नोंथां बिजनेस एबा बे बेफार फालांगि जेरावनाखि गंसे न'खरखौ एबा गावनि जिउखौ फोथांनानै लानो थाखाय गोजोनै संसार जालांनो थाखाय जोंनो माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनाया जोंनि ओ सुबुं जिबिनि हिसाबै गोनांथार। जेरावनाखि जोङो साम फ्रोमबोनि थांना थानायनि जिउआव नांनाय खरसा बेफोरखौ जोङो जेरावनाखि जोङो खामानि मावब्लासो जोङो रां मोनगोन एबा माबा मोनसे मावब्लासो जोङो रां मोनगोन आरो बे रांजोंनो जोङो जोंनि गोनांथि जानाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादखौ जों सुफुंनानै लानो हागोन नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो साफ्रोमबो मानसियानो ओ आबादारि जाजोबा एबा साफ्रोमबो मानसियानो साख्रिफोर मोनजोबा एबा साफ्रोमबो मानसियानो हाजिरा खामला मावनानै जाजोबनो हाया थिग बिदिनो बिनि गेजेराव माखासे मानसिया बेफार फालांगियाव ओंखारबोयो बेफार फालांगि एबा बिजनेसाव बिसो सोरो लामाखौ लायो थिग बिदिनो बे समाव आं नोंथांनो माखासे आंनि रोंगौथिखौ आङो सेयार खालामनो सानदों बेफार फालांगि एबा बिजनेस होनोब्ला नोंथाङा बुजिनांगौ जेरावनाखि जोङो माबा मोनसे माबा मोनसे मुवाखौ बायनानै मा माबा मोनसे से मुवा बेसाद एबा माबा मोनसे जिरादफोरखौ बायनानै जोङो खम खम दामाव बायनानै जोङो बेखौ ओ बिनिख्रुइ गोजौसिन दामाव
औ
फाननायानो जोंना एबा खम दामनिफ्राय बायनानै जोङो गोजौसिन दामाव फाननायानो मोनसे फालांगि नङा होमबा नोंथां बे बे बेबायदि बायलाय फानलायखौनो जोङो बेफार फालांगि बुङो नङा होनबा नोंथां, थिग बिदिनो नोंथाङा हमनानै ला सापस दा नोंथाङा जोंनि ओ नर्थ इस्ट आसामाव मोननाय बायदियै जोङो आं मेगनजों नुबोनाय मा मानि सायाव जोङो बेफार एबा फालांगि मावजायो जेरै जोंनाव न'खरफ्रोमावबो जोंनि आसामाव न'खरफ्रोमावबो जोंनाव ओ जेरावनाखि गामि ओनसोलाव जोङो नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों? औ नोंथाङा खोनादोंबा गेजेर गेजेर औ नंगौ थारैनो बिदि बुंलांबाय था। अब्ला आं आं नोंथांनि नेटवर्कखौ क्लियार क्लियार दं सानगोन।
औ
औ जेरावनाखि जोङो गं फ्रोमबो जोंनि गामि ओनसोलाव नर्थ इस्ट आसामाव नर्थ टिशनि आसामाव एबा गुबुन नर्थ इस्टनि जायगाफोराव जोङो गय बिफांखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नुयो नुनो मोनदों थं
थिग बिदिनो जोङो गय गय फिथाया गय गय फिथाया गय-गय बिबारा बारो जोंना मार्च एप्रिल एबा मार्च एप्रिलनि समावनो थिग मार्च एप्रिल मे बेफोरबायदि समावनो जोङो गय बिबारखौ बारो थिग बिदिनो गय बिबारा बारनानै फिथाइ थायनानै जोंनो ओ बबे समाव होफैयो नोंथां जोंनो ओ जोंनो बबे समाव होफैगोन बियो बे गय फिथायानो जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बे दा बे दान मोन औ बे दान मोन थामनि समावनो जोङो आरो गयखौ जोङो खालायसिगोन नङा होमबा जेरावनाखि एफ्रिल मे जुन बेबायदि मोनथाम समावनो जोंना बिबारा बारगोन गय फिथाया। गय-गय दंफांनि गय दंफाङा बे बारनानै जोंनो होफैगोन जानुवारि बे मार बे मोनथामसोआव औ दा जोङो बेबायदि गय गय दंफांखौ ओ गय दंफांनि फिथाइखौ जोङो कुन्टेल हिसाबाव जोङो बायस'नानै लानानै एबा केजि हिसाबाव जोङो बायस'नानै लानानै बेखौ जोङो गोजौ गोजौ दामाव बिनिख्रुइ गोजौ दामाव दा रिसेन्टलि आसामाव सोलिनानै दङ'। हमनाला गयद' गय गय फिथाया पार केजि ब्रैजि नङा होमबा नोंथां। ब्रैजिबा जोंना ब्रै जि ब्रैजियै जों मोनोब्ला ब्रै रोजा जाहैबाय नङा होमबा? कुवइन्टेलाव ब्रै रोजा जाहैबाय? कुइन्टेलाव जुदि ब्रै रोजा जायोबा बिदिब्ला नोंथाङा जौसे कुइन्टेल दैखोबाय। जौसे कुवन्टेलाव जोंनाव ओ बेसेबां फैगोन नोंथां? जौसे कुइन्टेलाव जोंनाव ब्रै लाखआव फैगोन नङा होमबा?
औ।
जौसे कुइन्टेलाव ब्रै लाख फैबा जोङो बेखौ जोङो पार किलु जोङो द'जियाव फानहैबाय बेखौ द'जियाव फानहैयोब्ला जोंनाव द' लाख मोनबाय। अब्ला बियो जौसे कुवइन्टेलावनो नै लाख। नै लाख प्रफिट थागोन बेनाव। बिदिनो खरसा बरसा दाननानै जोङो बाजि रोजासो खरसा दाननानै जोंनाव जोंनाव देर लाख थाहैगोन नङा होमबा नोंथां? थिग बै-बै बाय दि मुलाम्फाजोंनो बेैबायदि ओ कारबारखौनो जोङो बेफार फालांगि एबा बिजनेस होननानै बुंनाय जायो नङा होमा नोंथां? बेबायदि गिदिर गिदिरखौनो जोङो बिजनेस बुंनानै बिजनेस बुङो। आरो बे मोननाय थाखाजोंनो जोङो गावनि न'खरखौ न'खरनि गोनांथिफोरखौ एबा गावनि लाइफआव गावनि जिउआव गोनांथि जानायफोर खौ जोङो सुखयो। जोङो आबुं खालामो। जेरै जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय। थिग बिदिनो जोंनि न'खरा जिउ थांना थानाया सोलिलाङो। थिग बिदिनो नोंथांनो आङो गोबां बेबायदि ओ बिदिन्थि होनो हायो जेरै खौ होखांबाय। जेरै आरो माइनिखौबो होनो हायो नोंथांनो माइनिखौबो। थिग माइ माइखौ जोङो बायनानै जोङो माइखौ जोङो
औ औ।
नानै माइरं दिहुननानै सौनानै माइरं दिहुननानै बे माइरंखौ जोङो मार्केट आव एबा गुबुन गुबुन हादराव एबा गुबुन गुबुन रायजोआव जोङो बेखौ साप्लाइ खालामनो होन
औ
थिग बिदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो जों ओ इम इमपर्ट एक्सपर्टनि बिजनेसबो जों मावनो हायो। गुबुन हादरनिफ्राय जोङो जानाय लोंनायनि माखासे मुवा बेसादफोर लाबोनो हायो आरो जोंनि हादरनिफ्राय ओ गुबुन हादराव जोङो जानाय लोंनायनि मुवा बेसाद दैथायहरनो हायो जेरावनाखि बेफोरबायदि बिजनेसाव नोंथाङा खौथि रां आरजिनानै आरजिनो लानो हागोन। आरो बुंनो थाङोब्ला बिजनेस जाबाय गासैनिख्रुइबो देरसिन नाथाय बिजनेसाव रिक्स दङ खायसे बुङो बिजनेसाव रिक्स दङ आरो खायसे बे रिक्सखौ देरहानानै ओ बे रिक्सखौ लानानैनो देरहालाङो ओ नोंथाङा बे दिनैनि बे आयदानि सायाव बिजनेसनि सायाव बेफार फालांगिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो गोनां दंब्ला फोरमायनो हागोन एबा नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ सेयार खालामनो हागोन।
नोंथां थारैनो हागोन आङो मानो होनोब्ला नोंथाङा दा बावैसो बुंलांदों दि बिजनेस आरो बेफार फालांगिनि बागै नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो गनायजावथावना आंबो बेनि खेथ्रआव गोबां बिजनेसनि बागै बुंनो सानदों नोंथाङा बुंलांबाय गयनि बिजनेस बिदिनो थिग गोबां बिजनेस थायो आबादारिफोरा बायदिसिना ना फस ओ फसल खौ जोङो ओ हाथाइ बाजार बा सहर बायदिसिनाफोराव ओ बेफार फालांगि खालामहैनाय
नंगौ थारै
जोंनि ओनसोलाव आबाद फोथारफोराव बायदिसिना फसल गायो जेरै जों कबि फान्थाव आलु फालौ बायदिसिना गोथां मैगं लाइ लाफा बेफोरखौ जोङो गायो थों ओमफ्राय गायनानै जोङो बेफोरखौ बा जोंनि आबादारिफ्रा हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानहैयो बा फायखारि फायखारिनो होयो एसे फायखारिफ्राबो बेखौ ओ आबादारिनो रां एसे होबाय आरो बिसोरो फायखारिफ्रा जाहाथे बिसोरो जिखिनि रां होदो बेनि मुं मुलाम्फाखौ दिहुननानै बिसोरो लाब मोनसे लाब महरै फानहैयो बा बिसोरो सहरफोराव लाङो आरो सहरफ्रावथ' मैगं थाइगंनि हारफ्राथ' बारा आबादारिफोर मावनाय नङाना एसे खलाव खम जायो ओनसोलाव बेनिखायनो बेफोरबायदि जागाफोराव बा एसे रां बिबाङा गोबां जाहैयो मैगं थाइगंनिया जोंनि ओनसोलाव मोननायनिख्रुय बेफोरबायदिनो गोबां रां आरजि ओ नोंथाङाबो बुंलांदों दि बेफोरबायदि बेफार फालांगि बिजनेस बायदि आरि मावनायाव गासैबोथ' जों साख्रि बायदिसिना गैया बेखैय बेखायनो गावबा गाव मानसिफ्रा जिउनि थांखि महरै बायदिसिना खामानि लायो ओ बिजनेसजोंबो जों गावनि संसारखौ जालांनो हायो आरो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ रांनि बिथिङावबो जों सुफुंनो हायो आरो फरायसाफोरनो निजिनि गथ'फ्रा फरायसाफोराव थानायफोरखौबो जों जाय बिगोमा बेफोरो बेफार फालांगि मावनानैबो जों फराय फोर खौ फराय होनोबो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंथाङा जा सेयार खालामबाय बियो जोबोद गनायथाव नंगौ थारैनो नोंथां ओमफाय बेफार फालांगियाव गोबां मानसिनाव ओ गोबां गोबां मानसिनाव बायदिसिना बायदिसिना ओ मा होनदों रोंगौथिफोर दङ एबा गियानफोर दङ जेरैनाखि आं नोंथांनो मोनसे होनो सानदों बे एगजामपोलखौ गोबाङानो बाहायो जेरावनाखि दा नोंथाङा मोनसे बेफार मावबाय आ आलु आ आलु खौ लानानै नोंथाङा दाय जाय मानसिनिफ्राय बा जाय बिगोमानिफ्राय आलुखौ नोङो ब्रैजि पार किल' माने ओ मोनफ्रोम केजियावनो नोंथाङा ब्रैजियाव बायदों आरो बेखौ लानानै नोङो ब्रैजि ब्रैजियावनो नोङो कुइन्टेल कुइन्टेल आलु ब आलु बायनानै नोङो ब्रैजि राङावनो नोंथाङा फानहैफिनबाय मार्केटाव हा मार्केटआवनो जा जायखिजाया नोंथांनि बे सगावनो
अ अ अ नोंथां अ नोंथां । नोंथांनि बुंनायखौ आं थारैनो बुजि बाय जे समा जाबायना नोंथां बेखिनियावनो जों रायलायदों बावबबो उाव राय्लायनो हासिगोन।
औ औ थारैनो थारैनो नोंथांजों दिनै सावरायनानै बे बिजनेस एबा बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोन्दों। थारैनो नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे आयदायाव
औ दे नोंथां बिदिब्ला दे गोजोन्थों।